औ नोंथां
औ नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै नोंथांजों सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथांङा एसे सम होनो हागोन नामा?
अ हागोन हागोन नोंथां
औ माने आयदियानो जाहैबाय माने जोंनि गोदोनिफ्राय दा दिनैसिमहालागै आबाद मावबोनाया बेसेबां जौगाबोदों आरो गोदो मा बायदि आबाद मावोमोन नोंथांङा एसे सुंद'यैब्लाबो फोरमायनानै होग्रोनो हागोन ना
हागोन हागोन नोंथां
औ दे होमबा फोरमायना होनांदोलाय
ओ गोदोनि आबाद मावनाय बा दानि आबाद मावनाय गोबां फारागथिखौथ' नुयो नंङा होमबा
औ नोंथांनिया
आं दा नोंथांनो एसे फोरमायनोसै
औ
गोदोनि आबाद मावनाया जाहैबाय जोंङो माखासे नर्मेल नंङा होमबा नर्मेल हिसाबै जों आबादखौ मावनाय जायोमोन आं गिबियावनो बुंनोसै माइ आबाद नंङा होमबा माइ आबाद होननानै बुंङोबा माइ आबाद मावनाय जायनाखि स्टाइल गोदोनिफ्रायनो दाबो एखे सेमैनो दंङो खिन्थु खम समनि खम समनि टाइमावनो बा खम समनि माबायावनो जोंनिया मा खालामसै माने बांसिन आबाद मावनाय खौ जों नुनो मोनसै आरोखि दा बेनि सायाव जेनेबा जोंङो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो मा नांगौ गिबियावनो जोंनो माइज्लि नांगौ नंङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
माइज्लि नांगौ दा माइज्लि होननानै बुंङोबा गोदोनि समावबो दानि समावबो बे एखेयानो होमबाबो आं एसे फोरमायनो माइज्रि होननानै बुंङोब्ला जोंङो माइनिफ्राय जोंङो फाय गुथिया जादों। माने रग' रग' बै गुथिखौ जों मा खालामनाय जायो बार सोनानै बा सालिनानै नंङा होमबा नोंथां
औ
सालिख'नानै जोंङो माने लाग्रोनाय जायो बेखौ ला सुखांनायनि उनावहाय जोङो सालि खनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोनसे बस्थाफ्राव जोङो सोनानै दोनो जेब्ला जोङो ओ माइ गायनायनि सम जायो अब्ला जोङो मा खालामनांगौ जायो गिबियावनो जों खोथिया फोनांगौ नङा ओमबा
औ
दा बै खोथिया फोननो थाखाय जोङो सालिख'नानै दोननाय जायनोखि माइज्लि बे माइज्लि खौ मा खालामो नै साननि थाखाय नै बा थाम साननि थाखाय जोङो दैयाव जोङो बस्थायाव सोनानै जों सोमनानै दोनो नङा ओमबा सोमनानै दोन खांनायनि उनावहाय जा जायगायावहाय जोङो मा खालामगोन बे माइज्लिखौ जोङो फोगोन माने जोङो खोथिया फोगोन बे जायगा खौ जोङो मोजाङै हाले एवनानै लाग्रोदो दोफो दोफोन
औ
हाल एवनानै लाखांनायनि उनावहाय जेब्ला फोनायनि सम जागोन अब्ला जों बेखौ मा खालामगोन समान फेननानै माने समान बानायनानै जोङो बेखौ मा खालामगोन माने ला ग्रोनाय जागोन समान खालामनानै जोङो बेखौ सानसे बा साननै दोननाय जायो दोनखांनाय नि उनावहाय जों मा खालामगोन बै जानोखि सोमनानै दोनो खोथिया नङाबा माने माइज्लि बे माइज्लि खौ जों मा खालामगोन जोङो माबा मोनसे खेरखा बा माबा मोनसे खादायाव लानानै फ्रि फ्रियैहाय जोङो माने मा खालामगोन बैयावहाय जोङो सारनानै होगोन। सारखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय मा खालामगोन दै सोनानै एसे जोङो सम दोनगोन। बिनि उनावहाय दै थांनो थाखाय जोङो साइद साइदाव जों हाखर जावनानै जों दोनगोन दा बे नि उनावहाय जोङो बेखौहाय दोनगोन जा जायगायाव जोङो बे खोथिया जानोखि फोदों बेखौ जों गायगोन नङा ओमबा गोदोनि समावहाय मा खालामनाय जायोमोन जोङो मोसौजों हाल एवनाय जायोमोन नङा ओमबा नोंथां? फुंनि जोङो थाम रिंगा ब्रै रिंगायाव थांनानै जों मा खालामोमोन जोङो दुब्लि बारियावहाय जोङो मोसौजोंहाय हाल एवनाय जायोमोन गोदोनि जिनावहाय जोङो माइखौ गोबां बिबाङाव गायो हिसाबै जों मा खालामोमोन गंसे नखरावहाय हालिनै हालिथाम जोङो मा खालामोमोन मोसौ एवनाय जायोमोन नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
एवनाय जायोमोन दा गिबियावनो जों मा खालामग्रोगोन माइ गायगोन दुब्लिखौ जोङो गिबि खेब हाल एवगोन जाय हाल एवनायखौ जोङो बर' रावाव जों मा बुङो खारायनाय होननानै बुङो नङा ओमबा नोंथां?
औ
औ खारायगोन खारायखांनायनि उनावहाय जों बेखौ दै सोनानै हाग्रा जायनाखि थायो जों बेखौ एसे फेसेवनानै नैथि खेब जों हाल एवबावगोन बे नैथि खेब हाल एवनायखौ जों मा होननानै बुङो माने सामार होनाय होननानै बुङो नङा ओमबा नोंथां दा जों नैथि खेब हाल एवखांनायनि उनावहाय जों मा खालामगोन जोंनि जायनोखि आलि जोङो दै लाखिनो थाखाय नङा ओमबा दै लाखिनो थाखाय जों बानायनाय जोंनि आबाद खौ मोजां खालामनो जे जों दै लाखियो बेनि थाखाय जों बानायनाय जायनोखि आलि बिनि हाग्रा फोरखौ जों फोसाबनानै लागोन जायखौ बर' रावाव जों मा बुङो आलि दाननाय होननानै बुङो। नङा ओमबा उम बेखौ फोसाबखांनायनि उनावहाय बेखौ फोसाबखांनायनि उनाव मा खालामगोन थाम खेब माने खनथाम हाल एवबावगोन खनथाम हाल एवनायखौ मा होननानै बुङो बर' रावावहाय जोंना बर' होनाय होननानै बुङो बर' होनाय जाय बर' होनाय समाव जों मा खालामगोन बै दाननानै लानाय जायनोखि आलि नङा ओमबा बेखौ जों मा खालामनाय जागोन खोनाय जागोन माने खोनाय जागोन। फोखांनायनि उनावहाय जोङो जेब्ला खोथिया गोजौ जागोन जों गायजानाय सम जागोन नङा होमबा बे समाव जों हाखौ जों फिनसे आरोबाव एवबावनानै बा मै होनानै जों मा खालामनाय जायो फोमोननाय जायो नङा होमबा खोमोनखांनायनि उनावहाय जोङो गामिनि माखासे सुबुंफोर बा न'खरनि सुबुंफोर ज' लोगो नांनानै जों मा खालामो बै फोनानै दोनै जायनाखि माइज्लि माइ नङा होमबा बेनि उनाव र'जनाय जानाखि खोथिया
औ
बे खोथियाखौ जों मा खालामगोन फुनानै जों दांग्रिसे दांग्रोनै जों रोगाननै माइ गायगोन जायगायाव जों लांनाय जायो आरोखि नोंथां लां खांनायनि उनावहाय जों मा खालामगोन बेखौ जोङो संसे बिसंसे बिसंनै जोङो बेखौ दां माने दांसे दांनै हिसाबैहाय जों बेखौ गायनाय जायो आरोखि नों थां बेबायदि आरोखि गोदोनि समाव जों मा खालामोमोन फुंनि ब्रै रिंगा बा थाम रिंगायाव थांनानै जों हालेवनायखौ नुयोमोन गासिबो खामानि नो जों माजों मावनाय नुयोमोन माने जों मानसिनि आखाइजों बा मोसौजों जों मावनायखौ नुयोमोन आरोखि दानि जुगावहाय आं जायनाखि नुदों नोंथां गामि ओनसोलफोरानो जा बा टाउन ओनसोलफोरानो जों नङा होमबा नोंथां बेवहाय गोबां सोलंनाय माने सोलायनायखौ नुदों माने गोदो जों मा खालाम मोसौ जोङो आबाद मायोमोन खिन्थु दानि जोङो बर्थमान जोङो मु जों नुदों जोंनाव मा फैबाय गोनोआरि माखासे आजेंफोर फैबाय नङा होम बा दा बै आइजेंफ्रानो जाहैबाय जेरखम ट्रेक्टर हालेवनो थाखाय नङा होमा हालेवनो थाखाय जोंना ट्रेक्टर आरो बेजों लोगोसे जोङो आलि दानग्रा मेसिनबो ओंखारबाय नङा होमबा माइ गायग्रा मेसिनबो ओंखारबाय गोबां माने आइजें फोर ओंखारबाय आरोखि जोंनियावहाय दा बेबायदियावहाय जोङो खम समनि गेजेरावनो माने गोबां माने बिबांनि आबाद मावनो हानायखौ माने आं नुनो मोन दों आरोखि नोंथां
औ
बेबायदि आरोखि जेरखम जों बुंनो थाङोबा जोङो ओ ट्रेक्टरजों जों हालेवनाय जाय हालेवना हाखौ जोङो मोसौजों हालेवोबा खनब्रै जों हालेवो नङा होमबा बै हाखौ जों मा नुसै दा ट्रेक्टरजों हालेवनानै माने खननैनि समावनो माने खम समनि गेजेरावनो जोङो माइखौ जों बांसिनै गायनो हानाय जों बेखौ नुसै आरोखि नोंथां बेबायदि आरोखि आरो गोदोनि समावहाय जों मा खालामोमोन माइ होननानै बुङोबा माइआबो जोंना बुहुत रोखोमनि दङमोन जायखौ जों बुङो गोदोनि समावहाय जोंना माइब्रा गायोमोन नङा होमबा नोंथां माइब्रा गायोमोन जोसा गायोमोन जोंनिया आसु माइ गायोमोन नङा होमबा नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोंनिया बुहुद माने माने मा होनोमोन माइ गोसोम बायदि बायदि जोंना गायोमोन नङा होबमा नों थां दा जोंनिया मा खालामनाय जाबाय दा माने गोदान जुगजों गोरोबनो थाखाय जोंना दा गोदान माने माखासे रासायनारि हासार बाहायनाय बे जों लोगोसे जोंनि माखासे माइफोरखौबो माने गुबुन गुबुन नामावहाय गायग्रा जाबाय आरो जेरखम रनजित बायदि बायदि नङा होमबा दा बैफोरबायदि माइखौहाय जों गायनाय नुसै आरोखि नोंथां
औ
बेबायदि आरोखि दा नोंथांमोननि जायगायावहाय मा रोखोमैहाय गायो आंनो एसे फोरमायनानै खोन्थानो हागोन नामा माइनि अनगायैबो गु माइनि अनगायैबो गुबुन आबाद बायदि बायदि
नोंथां माने बे नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों नङा होमबा आ गोदो मोसौजों हाले एवनानै माइ गायोमोन आथिखालावथ' गासैबो माने गोनोखोआरि जुग नालाय दा आथिखालाव गो गोबां रोखोमनि मेसिन ट्रेक्टर ओंखारदों नालाय बेफोरजों गायनाय जायो बेबायदिनो गुबुन आबाद मावोब्लाबो दा गोजां बोथोरनि आ आबाद बुङोब्लाबो दा जेरै जिंखा फटल बायदिसिना मावनाय जायो नालाय बेफोरबायदि उफ्रा आबाद मावनायावबो बेफोरबायदिनो माने आथिखालाव गोदो माने मोसौजोंनो हालेवनानै बेफोरबायदि गायनायखौ नुनो मोनोमोन आ रोना नाथाय आथिखालावथ' बेफोरबायदि आबाद मावनायावबो ट्रेक्टरजोंनो बा मेसिनजों ट्रेक्टरफोरजोंनो हालेवनानै बेफोरबायदि आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै आरोना बेफोरबायदिनो गोदोनि दिनावथ' मा होनो मिथिंगायारि हासारजोंसो गोबां आबाद मावनाय जायोमोन नालाय जेरै मोसौ मै सोनि खि हासुदैजों जानाय मोसौ खिनि हासारजोंसो गोबां आबाद मावनाय जायोमोन बेयाव माने गोबां मोनामोनब्लाबो गोबां माने मुलाम्फा जायामोनब्लाबो बेफोरबायदिनो मावनाय जायोमोन जायनि जाहोनाव जोंनि आबाद फोथारफोरा जेबो खहा गोनां जायामोन आरोना नोंथां अब्ला आथिखालावथ' गोबां बायदि रोखोमनि हासार ओंखारनाय जादों रासायनारि हासार ओं खारनाय जादोंना बेफोरबायदि हासारजों माने गावनि मुलाम्फानि थाखायबो गोबां ओ आबादखौ मावनाय जायो आरोना नांगौनि गोबांखौ थाखायबो गोबां रोखोमनि बायदि रोखोमनि माने सानसेनि गेजेरावनो साननैनि गेजे रावनो देरनाय माने गोबां बायदि रोखोमनि रासायनारि मुलि ओंखारबाय नालाय बेफोरखौबो माने बाहायनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरो गोबां मानो होनोबा जों दा माइ बाजारफोराव बायनानै लांनाय मैगं थाइगंफोरानो माने सानसेनि गेजेरावनो गाज्रि जानायखौ नुनो मोनदों आरो ना जेराव साफा नुनाय बा समानै मोजां नुनाय फिथाइखौ जों बायना लाङोब्लाबो बेयो जुदि हरसे बा हरस्ननि गेजेरावनो बियो लहरायनानै गाज्रि जालांनाय नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव गोबां मा होनो हासार एबा मा होनो मुलि बाहायनायखौ रासायनारि मुलि बाहायनायनि जााहनाव बेफोरबायदिया जादों आरोना नोंथां बेफोरबायदि गोबां माने सोलायबोनायखौ नुदों आरो मानो होनोब्ला गोदोनि समजों दानि समजोंथ' गोरोबा नालाय गोदो गो ओ हासारफोराबो बहुद माने मिथिंगायारि हासारमोन नालाय जेबो खहा खालामामोन मानसिनि देहाखौबो जेबो खहा खालामामोन आरो लोगोसे फोथारखौबो जेबो आबाद फोथारखौबो जेबो खहा खालामनायखौ नुनो मोनामोन आरोना आथिखालाव गोबां हा बेफ्राय हाले एवनायनिफ्राय हमनानै माने फिथाइसिम आरो फिथायाव सिमहालागै माने मुलि माने रासायनारि मुलि रासायनारि हास रखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव माने आबाद फोथाराबो गोबां गाज्रि जालांनायखौ नुनो मोनदों हाया जोंनि आबाद मावग्रा हायाबो गोबां गाज्रि जानो मोन हमदों माने ना हासार होआाब्लानो रासायनारि हासार होआब्लानो मोजां आबाद जायैखौ नुनो मोननाय जाद जों आरोना माने गो दिनाव बेफोरबायदि जेंनाखौ नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि जेंनाखौ नुनो मोनदों आरो मानो होनोब्ला गिबियावनो जेनेबा जोङो जेब्लानिफ्राय रासायनारि हासारखौ जोङो हायाव होजेननायनिफ्रायनो माने बे हाया मिथिंगायारि हासारजों माने गोरोबि जालांनो हमदों मानो होनोब्ला रासायनारि मिथिंगायारि हासारनिसाय रासायनारि हासारा माने एसेबाबो खहा खालामो नालाय हाखौबो खहा खालामो आरो गोबां माने गोहो गोनां आरोना जायनि जाहोनाव हाया गा ज्रि जालानो हमदों ओ बेफोरबाय दिनि जाहोनावनो गोबां मा होनो बेफोरबायदि रासायनारि हासार बाहायनानै ओ जानाय ओ बायदि मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइफोरखौ जानानैबो माने जोंनि सुबुं माहारिफोरा माने मानसिफोरा गोबां बायदि रोखोमनि ओ बेमार फोरजों माने ओ गब्र'नानै दङ आरोना भुगिनांगौ जानानै दङ जाय बेरामफोरखौ जोङो हमदां हाया खायसे बेमारफोरखौथ' जोङो मि थि स्लाबनो मोनिनि जाउनावबो माने गोबां मानसिफोरा माने जिउ खहाबो जालांनो गोनां जादों आरोना बे गोबां जाथायखौ हेंन्थाखौ जों गोबां नुनो मोनदों आरोना
औ नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय ओ माखासे सोलोंथाइबो मोनबाय
औ नोंथां
नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर इयुन मोनसे थ' समा जानानै फैबाय नै जोंना इयुन मोनसे ओ टपिक आवहाय लोगो मोनफिनलायसिगोन नोंथां रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय सो नोंथांनिसिम दे औ